हेल' अ नोंथां खुलुमबाय
औ
नोंथाङा दा फ्रि ना नोंथाङा दा फ्रि ए नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं
औ सावरायनो हागोन दे
औ माने दा जे दैबाना जागासिनो नोंथां जोंनि जायगायाव एबा नोंसोरनि जायगाथिंबो जादोंबो जानो हागौ नोंथां
औ
एइबार जाखायोआनो बांसिनानो दैबानाया
औ औ
औ अब्ला नोंथाङा दैबानाखौ मानि थाखाय जायो एसे माने फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
दै बा हागोन नोंथां दै बानाया मानि था खाय जायो होनब्ला उम जोंनि दैज्लां बोथोराव थ' अखानि बिबाङा बारा जानायनि जाहोनावनो जायो होननोसै आं नोंथां मानो होनोब्ला मेसें बोथोरावथ' दैबाना जानाय खौ जों नुनो मोनखाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोंना फ्राय दैबाना जायो होनो ब्ला दैज्लां बोथोरावनो जायो औ दैज्लां बोथोरावहाय माने जोंना गोबां माने अखानि बि थाङा बारा जानायनि जाउनावहाय जोंना अखाया बांसिन जायो आरो मा होनो दैबानाया बारा जायो आरो नों थां जोंनि जायगायावबो गोबां दैबाना जायो जेराव जोंना उम दै बाना जायोब्ला माने गोबां माने जोंनि जायगायाव बुहुद खहा खालामफैनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां औ जेराव औ
बेखायनोथ' जेनेबा दै बानाया माबोरै माने जायो बेखौसो आरो
औ दै बानाया
माने बिदि अभार दैबाना जायो
अखानि बिबाङा बारा जानायनि थाखायनो नोंथां दै बानाया हायो बारा जायो जेराव दैज्लां बोथोर औ
बिनि थाखाय माने दैबानाया जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ
अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दैबानाया मानि थाखाय जायो
दा नोंथां जोंनियाव दाथ' दै बानाया फ्रायानो जागासिनो दैज्लां बोथोर जिहेथु
औ
दा आङो दैबानाखौ बांसिन मानि थाखाय जायो होनब्ला माने सुबुं माहारिनि थाखायनो बांसिन जायो होननानै सानो मानो होनबा गोदोनि समावहाय न' बां खममोन लामा खममोन गारि गुरा खममोन नाथाय दानि जुगाव मा जालांखो मानसिया बांबोनायसाय बांबोबाय बांनायनि जाउनाव थानो थाखाय जायगाबो नांगौ जायोना नोंथां
औ औ
उम दा थानो थाखाय जायगानि थाखाय बिफां लाइफां एरिफोरखौ दानस्रां गासिनो आरो हाखर हाला जा दैया अखा हानानै हादै थाफैयोमोन बेफोरबो फबजालांबाय आजिखालि न' लुनो थाखाय
नंगौ
औ दा बिदि हाखर हाला गैयैनि थाखाय मोनसे माने दैबाना जानायनि जाउनबो सानजायो आरो जोङो जे जायगायाव जोङो थानो थाखाय न' बां लुबाय बिफां लाइफां दानस्रायजोब्बाय लामा बानायनो थाखाय हाग्रा ग्रा बख्रा दामफायबाय
औ
औ दा बिदिनि थाखायनो जायो होननानै सानो आङो आरो बिदिनो दाखोर दाला गारनो थाखाय जायगा गैयैनि जाउनाव हाखर हालाफ्रावनो गोदाव सोराव गारलाबायो मानसिफोरा
औ
औ आरो बेफोरावबो जेनेबा बेफोरबोथ' मोनसे दै थानायनि मोनसे जायगा मोन ना नोंथां
औ औ औ नंगौ
आथिखालाव फुख्रिफोरखौनो सिन्थाय माने फबग्रा जालांबाय बिदिनो बायदिसिना दखान एरिफोर लुनो थाखाय आरो बिदिनो बिदिजोंल' जाया जेन'बा हाजो हाजोनिफ्राय गनाय दैफ्राबो फैनो थाखाय लामा नागिरो जिहेथु हाजोफ्रा गावस्रानानै बिनिफ्राय बोहैनाय दैयाबो माने फैयै फैयै फैनानै मोनसे जायगायाव ब्ल'क जाफैयो थांनो थाखाय लामा गैयि जायो बिदियावबो जायो होननानै सानो आं नोंथां आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावोबा फोरमायनो थांगोन नामा
नोंथां बुंनाय बादिनो बिदिनो सुबुं अनजिमाया बांबाय जोंनिया माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंना गासिबो जेनेबा दैमा दैसा बिदि माने जोंनि जायगायावथ' आं नुयो जोंनि गै दै बानायाहायो माने दै लामाया
औ
बेखौनो माने लामाया दैमाया जेब्ला फैयो अब्ला बाला बुखांफैजोबबायना बे दैमाखौनो माने दैमायावनो माने न' लुना थानायखौ आं नुनो मोनदों आरोना नों थां जायनि जाउनाव हायो बै दैमाया दैया जेब्ला फैयो अब्ला बे दैया बिथिंजाय फैनो माने सुबिदायानो गैला बेलेग जायगाखैजाय सौसिलांनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां जायनि जाउनावहायो न' बां लोमजोब हुरनाय मानाय बेफोरबायदि गाव गावनो सुबुं माहारियानो खालामना लाखानाय बेयो जिहेथु बेयावनो आरो सुबुं माहारिया माने गाव गावनो खस स्थ' मोनफिननाय बा खहा जानाय बेफोर बादिखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ
दा बेफोरनोसै जेनेबा दैमाया बोहायनानै जाम्फैजों जेनेबा दैमाफ्राव गलाङो बांसिनानो मोनसे दैमायाव ज' जाहैयो आ
औ
दा बेखौ थांनो थाखायनो लामा मोनैनि लामा मोनैनि थाखायनो बेफोरबायदि मोनसे ब्लक सिस्टेम जानानै लामा थांनो मोनै
औ नोंथाङा एसे मोजां जायगायाव थानो हागोन नामा नोंथां
आं माबा दावराव खोनादों नामा नोंथां
औ नोंथां बेगराउन्डआव साउन्ड खोनाफैदों
माने नोंथां आङो एसे दस्रा जायगायावसो दंमोन नालाय ओंखायनो
औ
नोंथाङा आरो माबाफोर मोनथिबावो नामा
ओ माबाफोर मिथिबावो नामा माने नोंथां बेनोसै दै बानाया आरो दैबाना होनोब्लाथ' जोंहा गासिबो मिथिखायो आरो नोंथाङा फोरमायनो हाबावो नामा बे दै बानाया मा मा खहा लाबोबावो नोंथांमोननिखै जिहेथु दैबाना जागासिनो होनदों नोंथाङा
औ दै बानाया बिदिनो बारानिफ्राय बारा जाबोयोबा मानसिनि न' बांफोरखौबो खहा खालामो जे जिहेथु मानसिफोरनि थानाय जाय गाया गाहाय गाहाय एरिया जायो बेवहाय दैया फैनानै न'फोरखौ बुखारलाङो बांसिन बिदिनो औवानि न' जेन'बा हाजों बानायनाय न' बेफोरखौ बांसिन बुखारनो बोलो मोनो दैमानि दाहारा गोबां माने बोलो गोरा जायो नोंथां बेनि थाखा य मानसिनि जिउआबो खहा जायो अबेबा समाव आरो बिदिनो जिब जुनारफोराबो खहा जायो आरो बिदिनो बारानिफ्राय बारा जाहैबाय बेफोरबायदिनो खहा जायो आरो दा जों सुबुं माहारियासो बेफोरबायदि जाउनखौ माने होबथानो नाजानांगोन
औ नोंगौ
औ होबथानो नाजायोब्लासो जोङो मेनटेन खालामोबासो बेफोरबायदि दैबाना जालुबाय थानाया माने खम जालांगोन आरो नोंथां आथिखालाव बिदि दैबाना जाहोननि थाख माने दै बानाया माने बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ जोंनि मेनटेन खालामनो रोङैयाव जोङो समान मोनसे आबहावाखौ लाखिनो जोंनियाव आरो नोंथां दाखालि नुदों ससियेल मिडिया नि माबा थ्रयै थि माने दालां गिदिर गिदिरानो बायलांनो हमदों। औ
औ नंगौ थारैनो। हेलौ हेल' नोंथां
हेल' नोंथांखौ मोजां खोनाफैयासै नोंथां?
औ औ औ औ औ थारैनो सैथो ओ नुदों। हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ